हेलौ
औ खोनादों
नोंथाङा खोनादों ना? अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो आङो ओरैनो दं जेबो खालामाखै
अ नोंथाङा दसे समावनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
अ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
औ बुंनाय
जोंआ बे आयदानि आयदायानो जाहैबाय ओंख्रि संनाय खावनायनि बागै मारै मारै मा मा मैगं संनानै जानाय जायो आरो अबे अबेनिफ्राय मोननाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन ओ जोंहा बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरनो मेन
औ औ
ओमफ्राय बेफोरखौ जों माने खारैजों जानाय जायो आरो
औ
ब्ला आं खारै बानायनायखौनो खोन्थालांग्रोनोसै नामा
ओं ओ दे फोरमायदो एसे
खारैखौ जोङो सबायनि फिफांखौबो बानायनाय जायो आरो थालिर थालिरनि बिफांखौ मादाखौबो बानायनाय जायो आरो मुदुमफुलनिफ्रायबो जोंहा बानायनाय जायो उम गिबियावनो आङो सबायाइनिखौनो खोन्थाग्रोनोसै सबायखौ जों फोखांनानै जेब्ला सबाया रायो अब्ला जों सबाइखौ मारा होयो ना बिनि बिफांखौ फोराननानै जोङो सावनाय जायो सबाइनि बिफांखौ ओमफ्राय बे सावनायनि हाथ'ख्लाखौनो जोङो माने दै होनानै सिथुमनानै लानाय जायो आरो बे हाथ'फ्लानिफ्रायनो जोङो खारै दिरुनो
औ औ
ओमफ्राय बे खारैखौ जोङो मोनसे नारेखल खल थ्रा बा माबा मोनसे भयाम बेफोराव होनानै सरनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो जोङो खारै दिरुननाय जायो बेखौनो जोंहा बथलाव दोननानै जेराव मेराव ओंख्रि बेफ्राव होनानै जानाय जायो आरो बिदिनो जों सबाइ ओंख्रियावबो खारैखौ नांथारगौ सबाय ओंख्रि संनो जोंहा खारैखौ फास्टाव लाग्रोयो ओमफ्राय सबाय सबायखौ संनोबाथाय जोङो फार्स्टआवनो सबायाइ गथाखौ एवनानै लाग्रोयो आरो ना एवना सुखांनानै हुख्रेमनाय जायो बेखौ हुख्रेमखांनानै जोङो गुन्द्राफोरखौ एसे जावस्र'नांगौ जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय सुनानै दैयाव रुनानै खारै होनानै रुयो ओमफ्राय जे अब्ला रुयो अब्ला बेखौ जोङो सागंजों सानाय जायो आरो सागंजों साखांबाथाय रुइखांबाथाय जोङो बेयाव माबा मोनसे मोनसे ना बेदर होनो गोसोब्लाथाय जोङो बेदरफोरखौ मोजाङै थाव संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर हालदै बेफोरखौ मोजाङै एवना लानानै बे मोनखानाय सबाय सानानै दोननायखौ जोङो बेयाव लुसोमनानै होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गोबावै गोदौ होनानै जोङो बेखौ
फोमोननानै जानाय जायो आरो बेबायदिनो सङो जोङो ओमफाय खारैखौ मोजाङै नांगोना नाङाखै साखिनानै जोङो आरो होफिननो हायो अब्लासो जोंना ओंख्रिया गोथाव जायो आरो खारैजों बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौबो बेबायदिनो खारैजोंनो सङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय खायजोंङास गांग्रो माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ बिनि उनाव माइरंखौ बोखांनानै दसे दोननानै सर' होनानै बेखौ जोङो थबसिफोराव बा दाथ' मेचिननि जुग माने ग्राइन्दार मेचिनफोराव होनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो अनला ओंख्रि संनो थाखाय ओमफ्राय जोङो बेखौ दाउफोरजों संनोबाथाय दाउखौ मोजाङै एवनानै संख्रि बानलु बिदिनो सामब्राम गुफुर होनानै जोङो दै गोबाव गोदौ होनांगौ जायो ग्लाब ग्लाब गोदौबाथाय जोंहा अनलाखौ फ्रि फ्रि होननानै अनला उरनाय होनो ओमफ्राय बिदिनो बे देखानानै लानाय अनला गुन्दैखौ जोङो गोदौबाथाय अनलाखौ होसिगोन आरो ओमफ्राय एरनानै होबाय थासिगोन ओमफ्राय बिदिनो गोबाव समनि थाखायबो गोदौ होनानै बेखौ माने खारै होनांगौ आरो बेयाव खारैखौ मोजाङै नांजासे होनांगौ अब्लासो जोंना अनला ओंख्रिया गोथाव जायो बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बिदिनो जोङो जायो अनला ओंख्रि सबायाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरबायदिनो बिदिब्ला नोंथां आंनि बुंनाय माबाफोर थालांबायबो जानो हागौ बिनिखायनो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होलांनो हागोन नामा
औ औ हागोन ओरैनोबाथ' जोंहा नोंथाङानो फोरमायलांखांबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंंबा जोंहा सबाय साम' अनलाजों दाउ आरो नारजिजों अमा बेफोर खारै ओंख्रिखौनो जोङोहाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो मिथि नो मोननाय जायो आरो जोंहा ओंख्रिजों लोगोसे माखासे बाथोनफोरबो दङ जेरै गांजोमा बाथोन नाफाम बाथोन बेफोरखौ जोङोहाय मोननो हानाय जायो
औ
ओरैनोबाथ' जोंहा हाय सिगां समावहाय गोदोनि समाव बांसिनानो खारै ओंख्रिखौहाय जानायखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों जेरैहाय माइरं एंखुरखौबो खारै संना जानाय आरो नारजिफोर लाफा खारै बेफोरखौ बांसिन खारै ओंख्रिखौ जोङो बाहायबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जोंहा गोदोनि समावनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बांसिनानो बर'फोराहाय मैगंफोरखौहाय बायनानै जाया होननानै जों खोनानो मोननाय जादों ओरैनोथ' जोङोहाय मैगं द दानियावहाय आ आथिखालाव मैगंफोरावहाय बांसिनानो मेडिसिन होनानै फाननाय बा मेडिसिन होनानै फेदेरनाय फिथाइ थायहोनाय बेफोरखौसो जों नुनो मोननाय जायो ओरैनो जोंहा मैगं मोनसे जानो थाखाय बिबारनिफ्राय लानानै फिथाइ फ्राय बिफांनिफ्राय जोङो बांसिनानो मेडिसिन सारनानैसो फेदेरनायखौ नुयो बा फिथाइ थायहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा गोदोनि समाज खालाव बांसिनानो बेफोर मेडिसिनखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायामोन जोंहा बांसिनानो हाग्रायावहाय हाग्राफोरनि मैगं बा अबावबा जाहारफोराव थांनानै ओरै साइथिं सेर सेरफ्राव थांनानै बांसि नानो मैगं नागिरनानै जानायखौ खोनानो मोननाय जादों ओरैनोथ' जोंहा हाग्रानि मैगं होननानै बुंङोबा मान्दे मान्दे दंङो आरो जोंहा थास'निफ्राय जों थास' आथिं थास' बिबार थास' बिसं
औ
थास' बेदर बेफोरखौनो जानायखौ जोंङोहाय मिथिनो मोननाय जायो आरो जोंहा सिब्रु दं आरो दिंखिया सिबुं बेफोरखौनो जोंङोहाय लायनानैहाय जाफैनायखौबा आरो जानायजों लोगोसे बेफार फालांगि मावनायखौबो जोंङोहाय नुनो मोननाय जायो ओरैनोबाथ' जोङोहाय आथिखालावहाय बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं फोरफोरखौ लायनानै बा संनानै जानायखौनो नुनो मोनला नाथाय सिगां समावहाय बांसिनानो हाथायफोरनिफ्राय बायालासिनो
ओ
हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै जानायखौसो जोंङोहाय नुनो मोननाय जादोंबा खोनानो मोननाय जादों जोंङो दाउ दायो मैगं मोनसे मोननो थाखाय गोबां मेडिसि सेन बाहायनानैहाय फेदेरनाय बा फिथाइ थायहोनाय फाननाय बेफोरखौ जानानैनो गोबां बायदिसिना बेमार फोर जानायफोरखौबो जोंङोहाय आथिखालावहाय नुनो मोननाय जादों जोंङोहाय दायो फ्रायैनो बांसिनानो मैगं थाइगंफोर खौहाय मेदिसिन होआबानो मोनला बा जाला बेफोरखौ जोंङो फाय नुनो मोननाय जायो जि दिन मैगं थाइगंखौहाय मेडिसिन होनानै फानो बा मेडिसिन होनानैहाय दोनो बे मैगंआ हाय सानसेखौनो थांथेरैखौ जोंङो आथिखालावहाय नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैनो जोंङो आमाफाय दायोथ' बांसिन मैगं होनोबा दा दैज्लां बोथोरावहाय जोंङो सबायबिमा भिन्दि फ'टल आरो मैथा बेफोरखौ जोंङोहाय दा मोननाय जायो जोंहाय मैगंङाहाय ओरैनो दा बांसिनानो जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौबो जोंङोहाय मोननो हानाय जायो आरो आरो जोंहा आलुआथ' बार' मासयैनो मोनो होननानै जोङोहाय मोनबाय थानाय मैगं होननानै जोंङो मोनथिनो मोनखायो ओरैनोबाबोथ' जोंङो बेखौहाय मेसें बोथोरनिफ्राय लानानै दैज्लां बोथ रावबो आलुखौ मोनबाय थानायानो जाखायो ओरैनोबा जोंङो बेखौहाय मेसें बोथोरावसो खेथि खालामनाय जायो नाथाय जोंङोहाय अब्लाबो हाथायफोरनिफाय बायनानै मोननाय जायो जों बेखौहाय बार' मासैनो बाहायनाय जायो आरोना आरो जों जोंहा बिदिनो मैगं थाइगं दा दैज्लां बोथोरनि मैगं
खौहाय संनानै जानाय बेफोरखौहाय जों दायो मिथिनो मोननाय जाखायो आरो नोंथाङानो फोरमायलांखा हाबाय जोंहा ओंख्रिखौहाय अनला ओंख्रिखौ माबारै सङो नारजि ओंख्रिफोर आरो
औ
सबाय ओंख्रिफोर बेफोरनि बागै नोंथाङानो फोरमाय लांखाबाय बिदिबा नोंथां जोङोहाय दोनथ'नोसै खोमा जोंहा सम समाबो जानानै फैबाय बे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे नोंथांनिसिमबो
औ